औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ जों दिनै अमा बेदरनि फारसे सावरायगोन ओ अमा बेदरा मोनसे जोबोद गोथावना माबा गोथाव मे ओ जाग्रा मुवा आरो ना जों जोंनि थाखाय आरो अमा बेदरखौ जोङो माने गोबां रोखोमजों संना संनानै जानो हायो अमा बेदरखौ गासैबो माने गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय अमा बेदरखौ जेनेबा उम गोजान जायगायाव थादोंबाबो खायफा खायफा ओ मा होनगोन ओ जोंनि बिथिं नर्थ इस्टनि मानसिफोर थायो बिसोरबो माने बहुत जायो आरोना गोजान जायगायाव मोननो थाङा नाथाय ओ जाय मानसिफोरा जायो बिसोरनियाव माने संयोब्ला एसे बिसोरबो जायो आरोना ओमफ्राय अमा बेदरखो गोरान फोरान गोरान ओरि फोराननानैबाबो जा-जाजायो आरो सावनानैबाबो जायो बिदिनो माने बिराद गोथाव मोनो आरोना मानसिफोरा अमा बेदरखौ जानो थाखाय ओ नों दा मा सानगोन
औ नंगौथ' नोंथाङा बुंनायफोरा थिगानानो लाइक अमा बेदरखौथ' गासैबो गोथाव मोनो बर'फोरनि फेभ्रेट फेभ्रेट जाग्रा मुवा आंबो मिथियो अमा बे राथ' लाइक जोंनि बर'फोरनि सिगांनिफ्रायनो लाइक जोंनि फोरनिफ्रायनो लाइक फेभ्रेट मुवा जाग्रा बियो। अमा बेदरखौथ' लाइक गुबन गुबुन गुबुन रोखोमनि बुहुद संना जाजायो गोरान फ्राय खालामनानैबो जाजायो ग्रेभि टाइप संनानैबो जाजायो। लाइक ओरैनो ओरैनोलाय फ्राय खामनानैबो जाजायो‌।
औ
अमा अमा अमा बेद अमा बेदरनि मालाय बेखिथ' गासैबो मिथिखायो बर'फोरा जायफोरा सिगांनिफ्रायनो मिथियो।
औ
नोंथांनि नोंथांनि फेभ्रेट मारै मा स्टाइलाव अमाबेदरखौ मा स्टािइलाव जानो मोजां मोनो नोंथाङा?
नों बुंनाया नंगौआनो। ओ आङो अमा खो गोरान संबा ओ लाइजों होनबा गोथाव मोन ओ आरोना आङो। लाइजों अमा गोरान संबा बिराद गोथाव मोनो आरोना अमा बेदरखो। ओमफ्रायो मा होनगोन मैथा होननाय मेगंजोंबो सं संनो हायो ओ आलुजोंबो संनो हायो। सबायजोंबो संनो हायो माने गोबां बां रोखोमनि मेगं बनजोंनो संजायो आरो ना अमा बेदरखौ आरो जाहाथे आ ओ गासैबो मोजां मोनो होननानै मिथिखायो। ओ जायफोरा जायो
आरो जानोबो जोबोद गोथाव ओ नों गावनि संनाय ख्रैया गावनि सायाव आरो नों मा
अ औ
औ नंगौथ' आरो नोंथां बुंनाया थिगानो नंगौ नंगौ माने दाथ' गासैबो गाैबो जाफ्रामजोबो अमा बेदरखौ। सिगांथ' लाइक बर'फोराल' जायोमोना माने बेलेग जा थिफोरा मुगैयोमोन जानो जाया होननानै मैला होनना मुगैयोमोन। दाथ' दाथ' गासैबो जाजोब जाफ्रामजोबो गासैबो सिगाङावथ' बिसोरो बिराद बुङोमोन ना जों जाया जों बिराद मुगैयो होननानै दाना माथो गासैबो गावसोरनि ट्रेडिसनेल फुड होननासो बुंना लाबाय माथो गासैबो गावसोरनि निजा जाग्रा मुवा गावसोरनिनो संनाय गावसोरनि आगोलनिफ्रायनो जाखायो होननासो बुंना लायो दानाथ' मानसिफोरा दानाथ लायक दानाथ लायक बहुत गुबुन गुबुन जायगायावबो अमा बेदर मोनो। सिगांथ लायक बि थिं आसाम आसाम उदालगुरि बेयावल'सो मोनोमोन दानियाथ' ओमफ्राय बेले बेलेग जायगाफोराव बेलेग जायगाफोराव बो गासैबो मोनग्रा जालांबाय। आं आंथ' दाखालि भिडिअ'बो नुदोंमोन ब्लग बनायलायबायनाय सासे हारसा मानसि। आरो ना लाइक थ' सिगाङाव जाया होनना बुङोमोन ना? दायो बिसोरो ब्लगफोराव जाना खिथिदों बहुद मोजां मोजां जाग्रा मारै फ्राय खामो मारै मारै फ्राय खामबा मारै मा अमा बेदर टाइपनि मोनो संना जायो। बेफोरखौबो देखायो। नोंथाङा आरो माबा मोनसेफोर बुंनो नामा?
अमा बेदर थ' माने गासैनिबो मोजां मोनजानाय जाग्रा मुवा।
औ
गोदान मानसिफोरा खायसे जानो नागि
मानोना बिसोर जाफेराखै खैनालाय नाथाय जोंनि मानसिया बेखौ मोनो आरो जानो थाखाय ओमफ्राय जायोबो। जोंनि मानसिफोरा ओमफ्राय ओमफ्राय बे अमा बेदरखौ गोबां माने बेलेग बेलेग मेगंजों संना जानो हायो ओमोनसेल' मैगं नङा ओं बेलेग बेलेग मेगंजों संना जानो हायो आरो। ओमफ्राय
औ
अमा बेदरखौ जोङो ओं आसार आरिबो बनायना लाजायो ओम जाहाथे माने ओं गोजानाव थायो मानसिफोरा फरायहैनो थाखाय बिसोरो माने मोनजाया आरोना बेखायनो। ओं आसार आरि बनायनानै लानानै थाङो ओमफ्राय जाहोयो आरोना बे होमबा बेयो बहुत माने मोजां आरो मानो होनबा मोनजाबाय थाया बेखायनो आसार आरि बनायना लाना थांनानै बिसोरो जायो। जायो आरो मानोबा बेलेग जायगानि ओं संनायफोरफोरखौ जानो हाया नालाय बेखायनो बनायनै लाना थाङो। आरैनो जाहैयो आरो मानसिफोरा माने जोबोद मोजां मोननायखाय जानो थाखाय औ।
आसार बनायबा आसार बनायबाथ' गोबाव थाङो न'? माने आसार बनायाबा थाब सेवाना? हासार बनायना लांबा गोबाव गोबाव लागे दिन बेयो गोबाव गोबाव बाहाय एसे एसे खालामना जाजायो आरो न'? नङाबाथ' ओरैनो लांबा बे सेवगोन बियो।
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना माबायदि अमानि आसार बानायो?
औ बुंनोथ' हायो माने अमा बेदरनि आंनि फेभरेट आसारा जाबाय औवा मेवा दों बनायो ना आस सार औवा औवा औवा मेवायदों आस आसार बानायो लाइक फास्टाव माने जात्रायाव अमा बेदरखौ सुदो साफा खालामदो। बइल खामदो ओमफ्राय। माने से-से घन्टा बयल खालामनांगौ आरो ना। बिनि उनाव आम बे खौ सान्दुं गोसायाव फोरानदो। फोरोंनानै लाइक बेहाथ' बिनो थाव बुस्थु बेया आमा बेदराव थाव थोना बिनि थाव फोर अंखारहोजोबदो माने फोरानदो उन औ अमा बेदरखौ फ्राय खालामदो मोजांङै मोजांङै फ्राय हाबदो माने एवो आरोना माने मोजांङै एवो एवदो एव एवनायाबो वान आवार एव आरोना वान आवार थारटि मिनिट बेसां एवनांगौ खनबासो देर खन्टा एव नांगौ। बिनि उनाव लाइक अमा बेदरखौ मोनसे बेलेग स्टिल बाटनाव दोनदो माने लाइक बिनिगारबो ल'गाय जायो आरोना। बिनेगार उम बिनेगार होननाय मोनसे जिनिस थायोना बे बिनिगाराखोबो ल'गायजायो माने बिनिगार एसे होबा माने गोबाव लास्टिं जायो आरो ना ओमफायो
उम
सेवा बिनिगार लगैबा‌ बिनेगार बनायनानै आसार बना गोथाव जायो। दा-दा गासै दंजोबो बि आसार बनाय ओ सिगां सिगां बनफोराव आसार बनना फानो ना आमाबेदर आसार बनना फानो आसार बनना फानो मानसिफोरा बुहुत मोजां मोन जायो ओंखामजों एसे देसे जायो। माने आसा दं अमा बेदर लोंजोबो ओंखामाबो खुहाबोना लाइ मबलाबा जानो फैयाबालाय आसारखौ दिहुनदो आसारजों दिहुना जादो जानो हयो अमा अमा बेदरावथ मानेलाय जोंनि बर' फोरनि मोनसे राज रासट्रिय जाग्रा जाबाय हाबाफोर जाबाबो अम बेदर होयो माबाफोर लाय ख्रि प्रग्राम जाबाबो अमा बेदरफोर होयो। बर' फोरनि फेभरेट जाग्रा जाबाय दा ना दाव बे सो बांसिन दिमान दंङ। नोंथाङालाय मा सानो बे बुंनायखौ नंगौ ना नङा? औ
एकदम नंगौ खौ नो बुंदों। औ नंगौ।
माने आरो मालाबा अमा बेदर अमा बेदरनि माने अमायाबो मालाबा बेमार जायो। बेखौबो लायक मोजाङैनो मोजां ओंखायनो नांगौ आरो ना लायदि जानायनिस सिगां मोजाङै साब मफाहामनांगौ मोजाङैस नंगौ मोजाङै नायग्रोनांगौ आ आ जानायनि सिगां
औ औ
नङाबा लायक बेमारबो जानो हागौ। जानाय सिङावथ माने हाइजेनखौथ मेनटेन खालाम थारनांगौ ना? हाइजेन मेनटेन खामनानै साब अ संनानै जानांगौ आरो ना?
औ नंगो
लगोथाव मोनखायो।
औ
नोंथाङा आरो माबा मोनसे बुंनो बुंनो नामा?
औ दा नों बुंनाया नंगौआनो। बिदिनो अमा बेदरखौ गासिखौबो मोजां मोनो जानो।
बेनोसै आ औ अमा बेदरनि फारसे
औ बेनोस
औ होमबालाय जों बे अमा बेदरनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै?